खोनागासिनो
गोबाव जाबाय आङो मानो होमबा बेखौ एसे खामानि मावना लागोरनांदोंमोन।
ए आं बेखौनो हरबाबो जायाखैसो दां नेटसो नाङाखै दां सानदां
दङ दंनाया नेट ओमफ्राय माबा आपडेट खालामनाय फैदोंमोन नालाय
औ औ औ।
औ
दंलै नै आंबो सियाराव जिरायनानै बार जागासिनो मोनाबिलिनि। दस्रायाव गैया ने मा होनदों?
हा
माजां मोजां खोनायाखै। ओमफ्राय दहायनो गेलेनानै गेलेदोंमोन होनदां। आमफ्राय दा गेलेखांबाय दा जिरायनानै दंथयो माखासे ओंखाम संगासिनो सानैया।
ए।
खोनाद खोनादों दा?
हा मान याखै
ओमफ्राय एसे दंमोन ओमफ्राय जागोना जाया सानना थाङासै
ए फैबानो जायोमोन ना थाइम लाना सम लानानै सम सम मिलायासै ओनदो उम माबा नोंना थाबथा थाबथा जायो उम थाबथा थाबथा जादों नोंनिया एसे
जायाबा एसे आंनियाव थाबथा थुबथा खोनादों ओमफाय नोंनियावथ जेनेबा नों बोरै मोनथिगोन आंसो मिथियो
औ नोंनिफाय नों बुंहरनायाव उन जाबाय थानायखाय आं सानखादों औ मोजाङैनो दं नोंसा माइ गाय ना गायामोनलाय?
जोंहा माइ गायोमोन आगोल ओमफ्राय दा! आदिसो गायोमोन ना? गायो मोन आदि गायोमोन ओमफ्राय दा गायथला सिगाङाव गायोमोन देग्लाय गायथला थांनाय बोसोराव गायदोंमोन ओमफ्राय इदिनोलै माइआ एखमबा जायो एख एखमबा जाया ना? मारै माबा अखा मोनाबाबो बिदिनो हाग्रा जायो बांसिन। उम। अखा मोनबाय थानांगौ गायखां नानै आ
हासारफोरनिबो खोथा माइ गायग्रा माइ गायग्रा हाया हासार मोजां नांदोंना नाङा बेबो जायोना?
उम हासाराबो इदि हायाबो ओइ माबालै एसे बालादब ओरै साइदनिया ओमफ्राय ओरैनिया मोजाङानो ओमफाय दैया बो उनावहाय माबा नालाय बरिं दंना ओरै लामा गेजेराव लामा दं। बरिं मोननै दं बै बुरजा फैनोसै ओमफाय जोंनि ओरजाय सुस्रनाय बायदि जानोसै बुस्थुवा हाखर एसे बिदि जालायसै आरो माइखौ बिदिनो दै बुरा जाबा बिदि बिदिनो माइ गायखांबाबो माबा बुरखारनानै लाङोना माखासे बुस्थु माइखौ बिदिनो ओमफ्राय एखमबा माबा आरो औ फलंनानै ओमफ्राय गुजोबो ना माइफ्रा बिदिनो गाज्रि जानोसै एसे।
उम ओमफ्राय माजों हालेवोमोन?
मोसौजों हालेवोमोन। ओमफय ट्रेक्टरखौ होयोमोन आरो खोननसेसो खनैसो।
औ
मोसौजों बांसिन हालेवनानै गायनाय जायोमोन आरो।
ओं नोंसिना नोंसिनि माबायासो हालेवोमोन नना दा। जायासै
औ औ हालौवोमोन
बे दै गैयैनिफ्राय गायनाय जायासै खोमा।
बेथ नै दाख्लैसोना ओमफ्राय जायखिजाया बे गैला आरो एनि बे बोस
उम
नैजिबा थांनाय ओमफ्राय दाथ' नै दा फैबायमोन नालाय। दैज्लांङा
नैरोजा नैजिद' गैला।
उम बेनो।
उम
मोनगौमोन थाबालाय गायगौमोन खोमा सासे मा नायै मायै गायजागौमोन ओरैनोथ' आदिसो नालाय खावसेयानो हरनांखागौ जेनेबा बिदिनो दस मनसोल बाय बिदि मोनो आरो राननानै।
दस मनबाबोथ नोंसोर साथामना साब्रैल सोमोन ने?
जोंना दा गासै साबामोन आरो। थाजोबोबा ओमफ्राय दा सयजना नोमोन ननि गोे दे ओमफ्राय दा आनै दंदेरो ना सा साबायाथ जाबाय दा। फाब्रैल जाबाय जों आंजों। ओ साथाम साब्रैयानो ओम
मा मा माइ गायोमोन ओमफ्राय एबा
गायनाया माबा रनजित रनजिना गायोमोन ओमफ्राय रनजित गायोमोन आरो रनजित। रनजित रनजितआ मोजां। रनजितआ आरो दामबो ना बेयो।
आमफ्राय आगोलहाय आङो मोनसे माइ नुयोमोनलै आस द
आस औ आसुखौ फैयोमोन रा फैयोमोन ओमफ्राय जोंना माबा दंलायलायोमोन बे आसु फोग्रा। आसुआ सोरबा सोरफैयदांलै दाबो नैबे जोंनि नैबे ट्रेेनसबमा खाथियाव फैयोमोनदां दाबो दङ दाख्लि नुदोंथ आं।
गोजा जायोमोन दा ने
सिङाव खोमालै ओरैनो बिदि दा माइखौनो बिदिनो बोयो दान ना खोथिया बायदि फोना फोनानै डायरेक्ट माबायो हालौओ ओमफ्राय हा हालौवोलायनो माबा मैदा होयो मैदा होयो खौ बेदा होयो बेदा बेदा होयो
आगोलनि आसुआ गोजा गोजालायमोन जोंहा आयं मोना गायबाय थायोमोनना
ए
जानो गोथाव जाथारोमोन गोजा गोजा
ओम जि माइ जानो लुगैदों आलु आलदा आलदा रोखोमनि मा माइ दङ बिराद
आसुआ बिराद गोथा गोथावमोन नोङो गासिजोंबो ओंख्रिजों मिलायजोबो आरो ना आसुमाइनि माबाया ओंखामा
उ-उ-उम
ओमफ्राय खिन्थु गुदुं गुदुं जानांगौ गोसुआव जाबाथाय नोगोर गोरा जायो।
ए गोरा जाखायो। ओमफ्राय आरो माबायाव संनायाथ बांसिन गोरा जाबावो खोमा ना? बे ओ बारजों संनाया कुकारफोराव संनाया औ
औ औ ओहो बेजों खोथा गैया अरदाबाव संनायबाबो बे बारजों संनायबाबो माबाखा गुसु जाबानो गोरा जायो ।
ए
ओ आबै स बेदर दाउ बेदर ओंख्रिफोरजों जि गोथाव जायो आरो
उम एसे दुंब्रु दुंब्रु जानांगौ ओमफ्राय दा गोजां बोथोराव साबसिन आरो गुदुङा ओमफ्राय दा नै बिदियाव गुदुं आवबाथाय जानोनो हाया ।
औ गोजां बोथोरनि थाखाय बिराद मोजां बे आसुवा ओमफ्राय दा गोलोम बोथोरावबा नों गरम गरम जानो हानाय नङाना आरो गुसु जाबा गोरा जायो बारा गोथाव मोन आरो दाउ बेदरफोरजों जि मोजां जायो, औ ओंख्रिजोंबो मिलाया गरम गरम ।
गुसु जाबाथाय गोरा जाबाथाय
आमफ्राय माइब्राखोथ' एसे एसेल'सो गायने मानसि फ्रा
गायो गायनायालाय ओमबाय अबिजो फाननो थाखाय सोर सोरब बुरा गायोआनोलाय एसे।
ओमफ्राय गायबाबो दानि दिनाव माइब्राख खौ मानो गायो होनोबा जा लिमिते लिमिटेड गायथारो आमफ्राय मागोआव जाबाय जौ खननैसो संबाय जोब बयबोब
ओम नांगौनिल' गायो फिसा मोनसे खामानियाव बे माने गोबावथारनि थाखाय गायला आरो बि सम फुं फुङाव जाजायोना बुस्थुआ बेबो।
औ बे हाब बेखौबोथ' नों माबायाव नांफि खुंगुन जायो बेखौ माइ गायनाय समाव।
औ आफाय बिदिखौ दोनो दोननाया जोलैखौ दोनो इसे। जोलैनिबो थाखाय दोनो।
खेलनि थाखाय बो दोनो माइब्रायाबो मोननै दं ने गुफुरजाद आरो गोजा जाद
औ ओमफ्राय बे माइरं गोसोमबो दं माइ गोसोम। गोसोम बुंना ओमफ्राय मोनसे माइ गोसोमा गोथावथाव जोसासो जायखियााया माइ गोसोम जायखिजया माबा जोसा नामा। फिथाइ फिथाइ गोसोम थारलै फिथायानो गोसो माइरंनो। गोसोम जायो संबाबो
औ औ ओमफ्राय संबा-संबाबो गोसोम
आं माबायावसो मोनजादोंलै ओरै सानथिफुरावसो मोनजादों आं नैबे ओइ माबानि ओरै दंहैयोना ओरै सासे। दादिमोननि।
उम
बे थखन लानानै थाबायग्राया बिसिनि बिदा फंबाय दंहैयैना बिसिनाव थांदोंमोन। से स्रा। माइ गायना नागिर ने दस्रा दस्रा माइ गायसादो। बेयाव जाहैदोंमोन आरो ओंखाम गोरलैयाव
होम
बिदिनो ओं फिथा एन्थाब सौनोल गायोसै बे आरो दा जोंनिया बांसिनानो ओरैनिया बांसिनानो ओरैनो आमबाय दा बबाव बबाव मोनोथाय बैखौसो आसुरिद मोनो आङो मा होनो बायनानैसो सङो खोमा बै दखान द'खानफ्राव होग्राफ्रा फुं फुंआव द'खानाव माइब्रा होबाय थायो बेयो आ सुथायाव।
ओ बिसोरो बायनानैसो लाखायोब्रा ओमफ्राय बिसिना बेपारनि थाखायसो नालाय।
उम ओ
थ्रिस थाखानि बाय जेनोबा बाजि रांनि बायबाय।
उम
ओमफाय बेखौ बाजि रांनिया साब्रै जा जाजाबाय जेनबा सासेआव आद आरो बाजिनि फानफिनबाय
उम उम जायो जानाया मोजां ओमफाय। फुं फुंआव जानो गोथाव आरो गोजां बोथोराव बांसिन जायो मानसिफ्रा आमफ्राय दा। दुब गरम ना बारा जाया सामफ्रो फ्राम मोनो मोननायालाय संनायखौ गारा बिदिनो जाखानांगौ जानाया। बानायबाय थाखानांगौ गोजां। बोथोरजों
देग देग्लायबा मा बेसेबां मा मा रोखोमनि माइ गायगोन मानसिफोराबा दाथ' बोथोर जाबाय माथो सोरबा सोरबा गायखांबायबो।
गायखांबायानो सोर सोरबा इदिनो मालाय सिगां सिगां गायग्राफ्रा गायबाय गायखांबाय।
नाथायबा नैबे बोथोराव बोथोर नायनानै एसे सिगां गाय खायाबा जों सान्दुंसो मोनहैसिगोनलाय खोमा।
उम दाथ' एसे थान्दा थान्दा बाराबो गरम जायाखै जानायालाय ओफाय एखौ जायो जानाया एकदम बारे ओरैनो बारानो गैखाया दिनै दोहो दोहो जाखादों।
दोहो दोहो मोनलायखानाय ने? उम
बे जोंबो जेलुर जेलुर खेला नायदोंमोन ना माबायाव।
अबाव
ओ मा होनो काजोलगावनि ओरै सानजा साल सालबारियाव
ओम ओम ओम जाबाय थाखायो बेयावहाय
ओम लिक जादोंमोन बेयावनो नायदोंमोन नो
ओ ओमफ्रायो ओंखाम मोनबाय ना मोनथवाखै।
गासिनोसै दासो मोनथवाखै
दिनै फाला फाला रानलायो नामा नोंसोर?
फाला राननो माने फाला राननायानो जाहैबाय जेनेबा राना रानाया दिनै आं बारसे संनोय आं गाबनि सानाव संसै होनना बुंबाय आं गावसोर संबाय।
ओम ओम ओमफ्राय माखासेया फरायो लेखा
बिखां गैथवा आबै दा बिद फरायग्रायानो गैथवाबाव दा
फरायग्रा गैथवा प्रेक्टिस खालामदों गाननि
गाननि दहायसै गैया खनथआसै बेनो दा नै बेयावनो रायलायगासिनो मानसिफोर आङो आबानावबो जों गामियावबो हरखांबाय
ओ
ओफाय बियो
आं एबार सासेजों सासेजों खनबेसे रायलायनो हायोमोनलाय
ओ सासेयाव बा बार बा बार जेनेबा हरग्राया हरनायनिबा ओमफ्राय हरजाग्रानिबा बै हरग्रायाबो माबा आरो जेनेबा आं नोंनाव हरबाय औ जेनेबा आं नोंनाव हरबाय ओम फाय आरो नोंबो आंनाव हरबा नोंनाबो नोनाबो खेनबा आंहाबो खेनबा
ओम होमबालाय हरबावनोसै दाननानै खनसे
ओम हरजायो ओम नों हरसि ना आं हरसिलाय
औ
उम उम उम आं हरफिनसै नोंनाव दे होम बालाय बिदिनो जाथोंसै । दानरदो दे।
औ।